नोंथां मामोन।
नै नोंथां मा खालामदों नोंथां दायो।
आंथ' नोंथां जेनेबा जेबो खालामाखै दासो जेनेबा उन्दुनानै सिखारदोंमोन माने नोंथां।
अ' ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथां सानजौफुनि
ओंखामाथ' आं माने दिनै माबा दं आरोना जेनेबा माबा दं आरो जेनेबा दिनै ओंखाम मोनजाया माने आं दिनै।
अ औ औ जोबोद मोजां बेथ' जेनेब्ला नोंथां दायो नोंथांआ ओद ओरैनोसो दंखायो दाना नोंथां?
अ नोंथां दासो माने उन्दुना सिखारदां नै।
अ'।
जेनेबा आं नोंथांनाव हम मोनसे बाथ्रासो सोंनो सानदोंमोन नोंथां एबा मोनसे बाथ्रानि सायाव माने दसे राय ज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरो नोंथां।
अ आतसा माने देलाय मा बाथ्रा बियो आंबो जोबोद
माने नोंथां औ औ माने नोंथां बाद बाथ्राया जाहैबाय जोंहा माने जों माबायदि जायगायाव दखान एबा बेफार खालामोब्ला एबा जोंहा माने माबायदि जों दखान होयोब्ला मा मा दखान होयोब्ला जों माने जोङो गोबां रां आरजिनो हागोन आरो दे नों थाङा बिनि बागै एसे सावरायलाय आंजों।
अ जागोन जागोन नोंथां दा जों गिबियाव बुंनो हाग्रोदि जेनेबा जों जोंनि जेनेबा बोसोरावथ' खनसे खननैयाथ' फुजा मेला जायो नङा होमबा नोंथां?
औ जायो औ।
जेनेबा जों बे फुजा मेलायाव जेनेबा जों माखासे दखान होबा जों गोबोद जोबोद जेनेबा रां आरजिना लानो हागोन आरो ना जेनेबा माने मानो होन माने मा मा दखान होनोब्ला जों जेनेबा जों अ फुजायावथ' गोबां मानसि फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ। जेनेबा जों गोबां मानसि फैयो नालाय जेनेबा जों फुजायाव फुजा एबा मेलायाव जानाय लोंनायनि दखान होनो हायो आरोना नोंथां जेनेबा जों बुङोब्ला गुगुनि सावमिन, मम' एबा बायदि रोखोमनि बेदर सावनाय बेदर हांनाय बेफोरबायदि जेन'बा बायदि बायदि रोखोमनि दखान होयोब्ला जेनेबा जोंनि प्रफिट जों मा जाबा जों गोबां रां मोनगोन आरोना नोंथां आं बिदिस सानो आरोना नोंथां आरो जों बुंबावनो हायो जे जेनेबा जों फुजा मेलायाव थ' गोबां जेनेबा उन्दै उन्दै गथ'फोर फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जेनेबा जों उन्दै उन्दै गथ'फोर फैयो नालाय जेनेबा जों बिफ फोर बिसोरनि जेनेबा माखासे गेलेग्रा मुवा जाय जेरै बुंनो थाङोब्ला जों गारि मथर सिलाय ओ बेलुन बायदि रोखोमनि जेनेबा गथ'फोरनि गेलेग्रा मुवाफ फोरखौ जों फानोब्ला एबा लायोब्ला दखानाव जों जेनेबा जों मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो ना नोंथां।
औ नंगौ थां।
औ आरो जों बुंबावनो हायोदि जेनेबा जों ओ फुजायावथ' जों गोबां रोखोम मानसि फैयो जेनेबा जों बेफोरथ' जेनेबा जों माखासे बोराय बुरिबो फैयो नङा होमबा नोंथां? जेनेबा जाय बोराय बुरिया जेनेबा फुं समाव सा लोङो आरो ना नोंथां। खोनादोंना औ जेनेबा जों बे माखासे बो जेनेबा जों माखासे बोराय बुरैआथ' फुङाव फुं समाव सा लोङो आरोना बिनि थाखायनो जेनेबा जों बे जेनेबा जों फुजा एबा मेलायाव जों माखासे मेथाइनि दखान जेरै जुलाब पि ओ खाथा मिंकि बिदिनो बायदि रोखोम जेनेबा गोदै गोबाब मेथाइनि दखान होयोब्ला जेनबा जेनेबा जों गो बेयावबो जेनेबा जों मुलाम्फा दं होननानै आं सानो आरोना नोंथां मानो होनबा जों माखासे बोराय एबा बुरैयाथ' जेनेबा फुं समाव साहा लोङो जेनेबा जों फुंआव साहा लोंनो थाखाय। जेनेबा लाङो आरोना जेनेबा नाङो आरो ना जेनेबा जों बिदि मेथाइफोर दखान होयोब्ला आर ना नोंथां आरो जों बुंबावनो हायो। जेनेबा जों फरायसालिनि सिगाङाव माखासे दखान होबा जोङो गोबां मुलाम्फा। मोननाय जायो आरो ना नोंथां। जों जेनेबा जों बुंनो हायोदि जेनेबा जों मोनसे फरायसालिनि। जेनेबा लेखा दखान एबा लेखाजों लोगोसे जेनेबा फावथेन दखान होयोब्ला। जों आं मुलाम्फाखौ मोनगोन होननानै सानो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
औ जेनेबा जों बे। कलेज कलेजनि सिगाङाव जेनेबा कलेज एबा स्कुलनि सिगाङाव जों जेनेबा बेफोरनि जेनेबा स्टुडेन्ट एबा फरायसाफोरनि जेनेबा नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसाद होनोब्ला जों। फावउटेन खलमखौथ' जों नांखागौ नङा ओमबा नोंथां।
नांगौ नोंथां।
जों फावथें कलम बोहि। बिनि बागै जेनेबा दखान होयोब्ला जों जेनेबा मोनगोन जेनेबा। जेनेबा मुलाम्फ मोनगोन होननानै जेनेबा आं सानो आरो नोंथां आरो जों बुंबावनो हायो। बि जेनेबा जों फरायसा एबा फरायसुलियाव। अ फरायसालिफोरनि सिगाङाव एबा जों दखान होयोब्ला जेनेबा जों बुबावनो हायदि माखासे जिरक्स द। दखान एबा कम्पिउटार दखान होनो हायो आरो नोंथां। मानो होनब्ला। जोंङो माखासे जेनेबा जों दकमेन एबा। जोंनों नांगौ जायो बेयाव जेने बा जों जेरकस खालामनो थाखाय जों कमपिउटार दखान नांगौ जायो। नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जेनबा जों कम्पिउटार दखान नांगौ जायो नालाय जों जेनेबा जों फसा फरायसालिफोरनि सिगाङाव। जों होयोब्ला बेयावबो आं मुलाम्फा मोनगोन होननानै सानो आरोना नोंथां। आरो जों बुंबावनो हायोदि जेनेबा जों माखासे ओ माखासे फरायसा फरायसालिफोर। एबा कलेजफ्रा। जेनेबा गोबाव समसिम थायो एबा जोङो बिदिनो बेबायदिनो ब्रै रिंगा थाम रिंगासिम थायो नङा ओमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ
जायनि जाउनाव जों गोबाव थानायनि एबा गोबाव जानायनि जाउनाव जेनेबा जों ओंखाम उखैयो नङा नोंथां जेनेबा जों ओंखाम उखैनायनि जाउनावनो। जेनेबा जों बायदिसिना जेनेबा जानो लुगैयो बेबायदि जानो थाखायनो जों जेनेबा बेफोरनि सिगाङाव गुबुननि दं। दखान गुगनि एबा। परथा एबा फुरिफोर जों होनो हायो आरोना दखान मानो होनोब्ला बे। राय फरायसाफोराथ' जेनेबा गोबाव जानायनि जाउनाव जेनेबा ओंखामफोरखौथ' उखाै। उखैयो नङा होमबा नोंथां।
औ खैयो नोंथां औ।
औ नोंथाङ जेनेबा बे जेना जों फरथा एबा फुरिफोरनि दखान होयोब्ला जों बांसिन ए एबा एफा एनै मुलाम्फा मोनव मोनगोन होनना आं सानो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ। मुलाम्फाथ' मोनखायो औ।
औ आरो माने जों दखान होनाबावदो जेन जों हाथाय बाजाराव होयोब्ला बेयावथ' गोबां रोखोमनि मानसिफोर फैयो नङा ओमबा नोंथां जेनेबा आरो गोबां रोखोमनि दखानफोरबो दं आं गिबि याव सानोदि जेनेबा बेयाव अ मैगं थाइगंनि दखान होनो होयोब्ला बांसिन मुलाम्फाखौ मोनगोन। मानोना जेनेबा बांसिन मानसियानो जेनेबा मैगं थाइगं लायनो थाङो नङा होनबा नोंथां जेनेबा जोङो द न'आव ज माखासे सुबुंफोरा जेनेबा न'आव बांसिन मैगं थाइगं गाया नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
माने बांसिन मैगं थाइगं गाया नालाय जेनेबा जों बे मैगं थाइगंखौनो जों लायनो थाखाय जेनेबा जों हाथाय बाजाराव थाङो मानोना जों मैगं थाइगं गैयाब्लानो जेनेबा जों ओंखामखौ माजों जानो जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां
औ जेनेबा जोङो जों मैगं दखान होनो हायोब्ला जों जेनेबा ओ आलु दालि सामब्राम बनलु बेबायदिनो हाग्रायाव मोननाय माखासे मैगं जोगोनार खुमब्रा लाव बहल जिंखा केरेला खांख्रिखला सबाय बिमा भिन्दि दिंखिया इलाइसि माना मनि बायदि रोखोमनि माने मैगंफोरखौ लाफानो हायो आरोना नोंथां।
औ औ
औ आरो जों बेयावथ' जों बेयाव दखानाव जेनेबा जों जाग्रा लोंग्रा बो होनो हायो फुरि बायदिसि दिम फुरि बायदिसिना मने जाग्रा लोंग्रा दखनफो बो हायो आरो जों हाथ थायाव हाथ हाथायाव माने जों ओ खायसेया जेनेबा गस्ला लंफेन्ट लायनो थाङो नङा होनबा नोंंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां जेनेबा जों बे गस्ला दंफानायाव जों गस्ला जेनेबा गस्ला लंपेन्ट बिदिनो सेन्देल जेनेबा जोंनि देहायाव जेनेबा नांगौ जानाय माखासे जेनेबा दड्रेसफोर थायो नङा होमबा नोंथां? जेन जों बे ड्रेसफोरखौ लानाय फाननो हायो आरो ना न'फ्राव मानो होनबा जों जेनेबा बोथोर लानानै बोथोरा जेबां द्रेसफोर गानो जेरै जों गोजों गोजां गोजां बोथोराव जों गस्ला गुदुं सुइथार बायदिसिना जेनेबा गोबां रोखोमनि ड्रेसफोर गानो नङा होमबा नोंथां?
औ गानो।
औ माने बे गोजां बोथोराव जों जेनेबा माखासे सुइटारफोरखौ जेनेबा कम्बल बायदिसि बायदि रो रोखोमनि जेनेबा गस्ला लंफेन्ट जेनेबा जोंनि देहाखौ गुदुं खालामग्रा बेफोरबायदि गुदुं खालामग्रा द्रेसफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव फानोब्ला जों आं बांसिन मुलाम्फा खौमोनगोन होननानै सानो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जों माने बोथोर लानानै बोथोर जेनेबा जों गसल लंफेन्टखौ फाननांगौ आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जों माने ओ जों जेनेबा गोजां बोथोराव जों जेनेबा दड्रेस फिसा फिसा एबा माखासे गस्ला गिन्दिफोर बायदि रोखोमनि एसे फिसा फिसा द्रेसफोरखौ जों फानोब्ला जों बायगोनखौ जों सान सान साननो नाङा आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जों ओ बेफोरबायदि गस्ला फिसा फिसा एबा बायदि रोखोमनि गस्लाफोरखौ जों फानोब्ला जों गोलोम बोथ बोथोर एबा गोलोम बोथोर एबा मेसें बोथोरफोराव जों फाननांगौ आरो ना नोंथां जेनेबा जों जाय गोलोम गोलोमो जेनेबा जों बोथोरा गरम जायो बेफोरबायदि समावसो जेनेबा जों माखासे फिसा फिसा दड्रेसफोरखौ जों फाननांगौ होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
औ औ दाथ' नै खोनासंलाय नोंथां नोंथां बांनायफुरा नोंथां बुंनाय बाथ्राफोरा नोंथां बुंनाय बाथ्राफ्राथ' गासैबो सैथोआनो दायो आंबो बिदिनो दखान होनायफोरनि एबा जोंहा मा मा दखान होयोब्ला मुलाम्फा जानाय बेफोरनि बागै आं एसे फोरमायनानै होेनि नोंथां।
औ दां औ।
जेनेबा दा जोङो बुङोब्ला जोङो जेनेबा नोंथां बुंनाय बायदियानो आंबो होनदों जेनेबा जों हाथाय बाजारफोरावहाय बिदिनो बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ जों माने दखान होयोब्ला एबा फानो होनजोङो माने गोबां रां खामायनो हायो होननानै आं सानो आरो ना माने जोंहा जाहैबाय दिनै जोंहाथ'
दाथ' गरम बोथोरनि सिजोन दा बायदियाव माने जोङो बेफोर थान्दा बुस्थु जेरै खुसेर बिदै दै एबा बिब्दिनो बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथायनि जुस बेफोरखौ जों माने फाननो हानांगोन एबा नारेंकल बिदै बेफोरखौ माने जोङो लामा सामाफोराव वबेबा मोनसे दखान एबा न' फिसा बानायनानै जों फानोब्ला माने जोंहा रां खामायनो हागोनखौ आं सानो आरो बेल' नङा जोंहा जेरै फुजा मेलाफोरावबोथ' जोङो
बायदि रोखोमनि जेनेबा दखानफोर होनो हायो आं ओरै हटेल ल खौनो हमबाय जोंङो हटेलाव जेनेब्ला जों बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवा बेसादफोर फाननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ औ
हमनानै ला नोंथाङा साव साव मम' बायदि रोखोमनि एबा जोंनिनो जेनेब्ला जों जोंनि बर'फोरनिनो मोनसे जाग्रा सबायजों साम' बेफोरखौनो संना फानबाय एबा बायदि रोखोम रोखोमनि बेदरफोर अमा बेदरफोर बेफोरखौ सावनानै मोजां ज जुदि जोङो फानोब्ला जुदि जाग्रा लोंग्राजों जेनेबा जों फानोब्ला एबा हटेल होयोब्ला हटेलाव बेफोरथ' गोलैखायो नालाय जों बेफोरखौ माने होयोब्ला जोंहा गोबां रां खामायनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जोंनि दायो गोबां मानसिफ्रानो माने बिदिनो प्लास्टिकनि मेथाइफोरखौ गोबां मानसिफोरानो जायो एबा जानानै मोजां मोनो जानांगौ बेफोरनि गेजेराव माने जों बेफोरखौ दखान होयोब्ला माने जोङो गोबां मुलाम्फा जागोनखौ आं सानो आरो आरो बेल' नङा जोंहा गोबां रोखोमनि दखानफोर होनो दंबावो बा बिजनेसफोर जों खालामनो दंबावो जायखौ जों फिसानिफ्रायसो गिदिरसिम जालाङो नालाय नोंथां जेनेबा जोङो औ गिबि समावथ' जों जेनेब्ला खस्थ' मस्थ'यैनो होनांगोन अब्लासो जों उनावहाय गिदिर जालांगोन देरलांगोन बयबो सिनायलांगोन बयबो नोंथांनि द दखानफोराव फैगोन बेफोरनो आरो नोंथां दायो नोंथां बुंनाय बाथ्राफोरा गासिबो स सैथोआनो नोंथांजों आंङो बेफोरनि बैगै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोथांआबो आंनिफ्राय एसेबाबो मिथि मिथिनो हमबाय जानांगौ आरो नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनानै मोनो। नोंथां माबायदि दखान होयोब्ला मोजां जागोन माबायदि जों दखान होयोब्ला जों बांसिन रां आरजिनो हागोन बेफोरनि बागै नोंथाङा आंनो गुवारै फोरमायनानै होबाय दा नोंथांनि सम आं बेखौ बेखौनो बुंनो सानोदि समाबो जोंहा जाबाय नोंथां जों फनखौ एसेआवनो दोन्थ'नोसै नामा
औ औ नोंथां औ औ। जागोन नोंथां जागोन नोंथांं औ औ।